हेलौ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ'?
दा आङो ओरैनो जिरायना दं
अ फ्रियैनो दङ'ना नोंथाङा
मा होनदों खोनायाखै
नोंथाङा फ्रि दङ'ना
औ दं
ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो फैदोंमोन सावरायजागोन ना?
दे
जागायनोसै बिदिब्ला उम बेनो जाबाय आबवाहावा
औ
आबहावाया माबायदि ओ दा-दा सोलि दा बे जोंनि सोलिबाय थानाय मुगायाव आबहावाया माबायदि गुबुंले जादों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बिफां लाइफां दानफा
दा सोलिबाय थानायाव आबहावाया गोबां गुबुन जादों मानो होनोबा गारि मथरा गोबां बांदों आरो बिफां लाइफां गायनायफोरा गोबां खम जादों ओ बिफां लाइफां फोरखौ मा बांसिनसो दानफायनाय खौ नुयो आरो बेयाव गायफिननायखौ नुनो मोना
औ बिदिब्ला जोङो बेखौ रैखा होनो थाखाय मा खालाम मा मा खालामनांगोन बेनि
जों बि-बिफां लाइफांखौ रैखा होनो थाखाय जों गासैबो सुबुं माहारिया खौसे जानानै बिफां लाइफांनि रैखाखौ होनांगोन
औ बिफां लाइफां गायनांगोन नङा होनबा जेरै ओ बिफां लाइफांखौ नोङो गिदिर जानानै दानफायोब्ला बेनि जायगायाव फांसे दानलायो दानफायोबा फांनै फांथाम गायनांगोन
औ नंगौ
अब्लासो ओ जोंबो जों मानसि माहारियाल' नङा ओ बिदिनो जिब जुनारफोराबो दावमा दाउसाफोराबो ओ जों मानसिफोराबो अब्लासो अक्सिजेन मोनगोन ओ बिदिनो आबौ आबौ गुबुंले जानायखौ गोबां नुनो मोनदों मानोना ओ गोदोनि दिनाव ओ बिदिनो गारि मथरफोरबो गैयामोन साइकेलजोंनो थाङोमोन नालाय साइकेल एसे गंफा गंनै दङ'मोन दानि दिनाव गारि मथराबो बांबाय नालाय आरो कलकारखानानि ओंखारनाय जोंनि आ
औ
बांसिन गाज्रि खालामदों
औ नंगौ बेफोरनि जाहोनावबो आबहावाया गुबुंले जादों।
औ बेफोरखौ एसे खम खालामोब्लासो खम खालामनानै आरो बिफां लाइफां गायोब्ला दाख्लैथ' फाइभ जुनमोन नङा होनबा नोंथां?
औ
नोंथाङा बिफां लाइफां गायासै नामा?
फांबा बिफां फुलि गायनाय
औ मा मा गायखो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ भु-भुगल बिफां आरो जा बिफां थिथासाब बिफां थाइजौ खान्थाल बिफां बेफोरखौ गायनाय जादों।
औ। बिफां लाइफाङानो जोंनो सायाबो होयो नालाय आरो बेनिजों लोगोसे जों फिथाइ सामथाइबो मोनजायो जायनिफ्राय जों भिटामिन मोननो हायो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंनो बार खौबो नांगौ जायो मानसिनो ओम आरो जोङो मोजां अक्सिजेनबो मोननो हायो आरो आरो जोंनि गाज्रि हेगारनाय ओ गेसखौ बिफां लाइफाङा बोनानै लायो आरो जोंनो मोजां गेस होयो। इनिफ्राय नोंसोरनि खाथि खाला दासान्दै आबहावाया माबायदि जेन'बा गारि मथरफोरखौ सलाय बांद्राय सलायो नामा? गामि ओनसोल फोराव आरो बिफां लाइफां दाननाया बांदों नामा नोंथां?
ओहो जोंनि बिथिं बेबायदि नङा जोंनि बिथिं गारि मथरफोरा खम आरो बिफां लाइफां गायनाया ओ थिगैनो दङ मोजाङैनो दं बिफां लाइफाङाबो दङ। बांद्राय बिदि आबहावा गाज्रि नङा जोंनिखै।
अ मोजाङानो दे बिदिब्ला। जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बिदिनो। दानोबो बिफांफोरखौबो आरो गारि मथरफोरखौबो बांद्रायबो सालायनायखौ नुनो मोनदों। गारि मथराबो बांबाय नालाय।
उनावबो खाथि खाला न' बांनायजों बिफां लाइफांखौ दानफायनो गोनां जायो नङा होनबा?
आरो मानसिफोरा औ। ओ थेवबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ बांसिन मिथिंगानि मिथिंगायारि ओ नुथायाइफोरखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो टाउन
ओ औ नंगौ।
टाउनफोराव जेरै बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै गिदिर गिदिर ओ बिदिनो कम्पानियानो जा बा गिदिर गिदिर बिल्डिं लुगासिनो दङ।
औ
आव बांसिन गाज्रिसिन जालांगासिनो दङ आब आरो बेनि थाखायनो बेमार आजाराबो बांबोनो हमदों आरो दानि जुगाव। बेफोरनि थाखायबो गाज्रि बेसाद गारनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामनाय नुनो मोनो ओ गामिफोराव एसे खमसिन आरो मानोना गामिफोराव बिदि ओरैबायदि गिदिर गिदिर कम्पानि गैया नालाय।
औ
थेवब्लाबो गारि मथरनिफ्राय गनाय बे गाज्रि उखुन्दैयाबो गाज्रि खालामदों।
औ टाउन सहराव बांसिन आबहावा गाज्रिखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
हा? मा होनदों नोंथाङा?
म मा होनो टाउन सहराव बांसिन आबहावखौ गाज्रि नुनो मोनो होनबा?
औ।
बेयाव बांसिन बिल्डिंफोर थानाय जायो नालाय बेयाव बिफां लाइफां गोबां खम नुनो मोनो नङा होनबा?
औ औ नोंथां औ। ओ गामि ओनसोलफोरनिख्रुइ सोहोराव एसे खमसिन नुयो आरो बिफां लाइफांफोरखौ।
औ
जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो खाथि खालाफोराव जोंना हाजोबो दङ नालाय
औ औ
आरो दाउसिन दाउलाफोरखौबो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो आबहावाखौ गाज्रि खालामदों ओ गारि बांसिन गारि मथर सालाय गारि मटर ओंखारनायनिफ्रायनो जोंनि आबहावाया बांसिन गाज्रिसिन जादों।
गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा आबहावाखौ गाज्रि खालामो नङा होनबा?
औ नोंथां। दा जोङो ओ आबहावाखौ ओ गोदोनि बायदि मोजाङै लाखिनोबा जों गारि मथरखौ सालायनायखौ एसे खम खालामनांगोन। आरो बिफां लाइफां दानफायनायखौ एसे खम खालामनानै जों बिफां लाइफां गायनो नांगोन बिफां लाइफाङा जेरै बोरायनानै गुबोयो। बायोब्ला बा बारफोरजों बायोब्ला जों बेनि जायगायाव बिफां लाइफां गायना होबाय थानांगोन। औ अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजाङै ओ ओ गेबेङै थागोन आरो। गुबुंले जानाया एसे खम जागोन। नङाब्ला ओ बिदिनो सोलिबाय थायोब्ला बांसिन आबहावाया गाज्रि जालांसिनबाय थागोन आरो फैनो गोनां समफोरावबो। बेनिखायनो दा जेरै एन जिअ आनजाद गटफोरावबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरावबो बिफां लाइफांखौ सरकारा बांसिन ओ गायनो होदों आरोना आइजोफोरखौ।
औ नंगौ।
नुनो मोननाय जादों बिसोरखौबो बिफां लाइफां गायनो होनाय।
औ
बेफोरनि थाखायनो जानो हागौ। दा ओ आङो दोनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय।
औ दे।
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथांनिसिम।